औ ओम। अ अ खोनादों मा खालामदों?
यै दखानाव दं आंहा।
औ मोजांना खबरा?
है मोजांबो गाज्रिबो।
औ नंगौ। आंबो मोजाङानो दं आंहाबो।
औ आरो
हा
ओ नोंथाङा जेनेबा नोंथाङा जेनेबा जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनाय होननोबा माने बर'नि गुबै जानाय लोंनाय होनोबा नोंथाङा माखौ सानो?
बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्ला हारिनि ना गोथाव मोनो
औ औ माने जोंनि बर' हारिनि। जानाय लोंनाय। माने गोदोनिफ्राय सलिबोबाय थानाय। बर'नि गुबै माने जानाय लोंनाय बा ओंख्रि ओंख्रि होननांगोन मैगं थाइगं बेफोरनि बे फोरनि माने गुबैयै होननानै नोंथाङा माखौ सानो
बर'नि बेबायदि गुबै ओंख्रियाथ' मा अनला दङ आरो नाम्बार वानानो बुंनो थाङोब्ला अनला आरो मानोब्ला सिगांथ' बेबा बे मैगं सेगंथ' गायनानै जानो रोङामोन नालाय। दा माइरंखौनो देनानै इस जायोमोन आरो दा आं अनला जानो मोजां मोनो दाउ जों अनलाजों।
नंगौ जोंनि ओरैनो होनो ओरैनो बिदि बुङोबा थ' जोङो जोंनि गुबै ओंख्रि होननानै बुङोबा जों दाउजों अनला बा दाउजों सबायखौनो मिथियो नङा होनबा लोगोसे नाफाम ना।
नाफाम
नाफाम आरो जेनेबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां ओ रोखोम रोखोमनि जानाय जों नुनो मोनो नङा होनब्ला। जेरै रुनानै जान जानाय संना सावनानै जानाय मेनानै जानाय। बेफोरबायदि आरो लोगोसे आरो मा होनदों उम गुबै गुबै गुबै ओंख्रि होननानै बुङोबाथ जोङो जेनेबा खारैखौनो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो र जोंनि हारिफोरनि गेजेराव
उम
गोदो गोदायथ गोदो गोदायथ जेनेबा थावनि बाहायनायफोरखौ जों बारा नुनो मोनामोन नालाय खारैजों जानायखौनो जों बांसिन नुनो मोनोमोन आरो दासिमबो जों खारैनि बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों नंगौना नंङा होमबा? हेलौ हेलौ हेल'